औ खोनादों
औ नोंथांखौ आं कल हरनायनि जाहोनानो जादों नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
औ नोंथां दा जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंना बर' हारियाव जोंना बानायनाय जौ बिदै जौ गोरान बायदिसिना सिना जौ बानायो जेरै बेफोरखौ नोंथाङा माइब्रानि माथानि बेफोरबायदि जौखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां माबादि जोङो बानायनाय जायो?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां जोंनिया औ नोंथां जोंनियाथ' जौगानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांग्रोगौ जोङो एमावखौ बानायग्रोना लानांगौ नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ
एमावखौ बानायनो थांनाय जोंनो गिबियावनो नांगौ जेनेबा जोङो माइरंखौ दसे सम दैयाव सोमना दोनग्रोनांगौ जेनेबा बेखौ जोङो औ दैयाव सोम खांनायनि उनाव जोङो बेखौ जेनेबा माइरङा जेनेबा रुइबोला जों बेखौ दैखांनांगौ दैनिफ्राय दैखांनानै जेनेबा जों खिरखा बा माबायाव सोम गामलाफोराव सोमना दोननानै बेनि उनाव जों बेखौ दैखाङो आरोना
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दैखांनायनि उनाव जोंना लायनो मा होनलाय बेखौ दैखांनायनि उनाव जोंना मा होनोमोन जोङो एमाव बानायनो थाखाय जोंनो गोनांथि जानाय जेरै जायखौ जों बाखारबो होनना बुङो जोंनो बेखौ मा होनोलाय बेखौ जों बानायनो थाखाय जोंनो खान्थाल बिलाइ आरो मोखोना बिलाइखौ नांगौ। बेनि जोबोद गोनांथि बेखौ जोङो जेनेबा नागिरनानै बुथुमग्रोना लायो आरो ना खान्थाल बिलाइखौथ' जों बिफांनिफ्राय मोनो मोखोना बिलाइखौबो जोंनिया जोंनि बारिफोराव नागिरब्लानो मोनो जों गोरलैयैनो
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेखौ बेनि उनाव जोंना बेखौ जोङो देंखियाव बेलायनो जमायैनो जोङो देग्लियो जेनेबा बेखौ जों माइरं माइरं खौ गिबियावनो देग्लिग्रोना लाबाय बेनि उनाव जोंना बेखौ मा होनोलाय बेखौ जोङो बिलाइखौ देग्लिबाय देग्लिखांनायनि उनाव जोंना बेखौ जोङो गलाय देरो आरोना दै एसे होनानै जोङो दा गलाय देरनानै जों बेखौ दुलुरै लारु बानायो आरोना लारु बानायनानै जों बेखौ साननैसो सानदुङाव फोरानो। जाहाथे बियो गोरान जाहाथे बे गोरान जायो बेनिफ्राय जों बेखौ थेमाफोराव सोना दोनबाय। जोंनियाथ' गोबां ओंखारखायो नालाय खनसे बानायगासियावनो एमावा। बेनि उनाव जोंना ए एमाव खौबो जोङो जेनेबा एमाव खौबो खायफा मानसिया जेनेबा बानायनो रोङैफोरा गोबां बायना लांफैयो जाहाथे जौ बानायनायाव गोनांथि जाथारो नालाय एमावालाय।
नंगौ नंगौ
बेनि उनावलायनो जोंना फैलाय बायलायनानै नै जोङो बानायनो थाखाय जोंनो माइरं एंखुर नांगौ जोङो जौ बानायनो थाखाय माइरं एंखुरबा जोङो जेनेबा माइब्रानि बानायगोन बा माइब्रानिबाबो माबायो। माइब्राखौ सोमो जोङो दैयाव बेनि उनाव जोंना माइरंखौ जोङो ओंखाम हिसाबै संगोरोना लायो आरो ना। जौ बानायनो थाखाय माइरं‌ एंखुर ओंखाम हिसाबै संना लाखांनायनि उनाव जोंना बे ओंखामखौ जोङो प्लास्टिकआव जेनेबा जोङो बनानै बेवहाय मोजाङैनो फेनग्रोयो आरो ना।
नंगौ नोंथां नंगौ
खांनायनि उनाव जोंना एमावा बानायनायखौ जोङो जेनेबा मोननै बा मोनथाम बा मोनब्रै बिदि होयो आरोना हिसाबाव जेनेबा बे जेसां बानायखो बेनि हिसाब लानानै जों एमाव फोनो आरो एमावखौबो जों नों बेयावलाय आरो जेनेबा गुनदै गुनदै खालामना होयो जाहाथे गासैयावबो नांजो जोबो आरोना बेनि उनाव जोंना बेयो मा होनोलाय बेखौ बेनि उनाव जोंना बेखौ जोङो खान्थायाव सोम नानै दोनो साननैसो सम जेनेबा सप्तासे बा सानबा होमब्लाना जोंनिया बियो रोसि जायो जायखौ जोङो जौ गिसिबो होनना बुंङो बेखौ जों जौ बेखौ जों जौगिसि होननाबो मा होनलाय बेखौ बुंङो आरो जौ गिसि बै हिसाबैबो जोंङो गोबां फानहरनानै रां मोननो हायो जौ गिसिखौबोथ' गोबां मोन मोनसेनो लो नंङा होनबा?
नंगौ नंगौ
थ' जोंनिया गोबां मख'जाथाव जेनेबा लोंनानै मोजां नांनाय जेनेबा जोंनिया माइब्रानि जौ गिसिखौ जोंनो गोबां मानसियानो बायो आरो बेनि अनगायैबो जोंङो जौगिसिनि अनगायैबो जोंङो जौगिसिखौ बानाया नानै जों जौ गोरानबो बानायो बेनि उनाव जौ गोरान बानायनो औ जौ गोरान बानायनो थाखाय जोंना बेखौ जौ गोरान बानायनो थाखाय जोंना बेखौ जोंङो मा होनोलाय बेखौ जोंङो बैयाव
दैखांनानै जेनेबा जेनेबा जों बेखौ खान्थाखौ जोंङो अराव सावो आरोोना सावखांनायनि उनाव जोङो बेनि उनाव जोंङो आरो खान्था मोननै बाहायबावो। मोनसेयाव जोंङो पाइप होनानै खान्थाखौ खान्थानिफ्राय जों बथलाव जौ खुंबाय आरो बे मोनसे खान्थानि सायाव जोंनिया मोनसे दै दोनग्रा खान्था थायो जाययाव जों दैया गुदुं जायो। आरो कफ'आ बेनि सिङाव थायो बेनि थाखाय जों खान्थाखौ गासै मोनथाम बायो। बेनि उनाव जोंनो बे जौखौ बानायनाया जायो आरोना। जौखौ बानाय होननि उनाव जोंनाथ' जोंङो जेनेबा बे जौनि बेफार फालांगिबो खालामनो हायो जौखौ जोंङो न'आवबो लोंनो हायो। जेनेबा जोंङो जोंखौ फायखारि बा बेफार फालांगिफोरनोबो फानहरनो हायो। आरो नंङाब्ला जोंनि गामि फोरावबो जोंनिया जौफोरखौ लोंनो थाखाय गोबां मानसि फथि फैयो। आरो जोंनिया आरो औ बिदिनो आरोोना जों जौखौ बिदि बानायो नोंथांमोननि जायबो जौखौ मा मा रोखोमनि जौ बानायो जेनेबा जोंनियाथ' दा बेखौ मा होनो जोंनिया न'आवनो बाननाय आरो बेनि अनगायैबो बाहेरा जौ थ' गोबां दं बेफोरनि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायलाय
औ हागोन नोंथांङा हागोन दा नोंथांङा जेरै बुंलांदों बेफोरबायदिनो जोंनि थिं बै ओनसोलथिंबो बेबादिनो जौखौ बायना जाया आरो नोंथां दा नों जेरै जौ बानायनोथ' जोंनो गिबियावनो जोंनो एमाव एमावखौ जोंनो गिबियावनो नांग्रोगोन आरो नोंथां दा जोंङो एमावखौ माबायदि जोंङो बानायो होनब्ला जोंङो ओम खान्थाल बिलाइ मोखना बिलाइ जोंङो लानानै जोंङो बेखौ मोजाङै मोजांङै बिनि थाराफोरखौ जोंङो गारनानै बेखौ दिंखियाव नंङाबा जोङो बायदिसि बिसिना देग्रायाव जोंङाहा देना लानानै बेखौ गुन्दै गुन्दै खालामना लाग्रांगोन आरो बेनि उनाव बेनि उनाव जोंना
औ
बै माइरं माइरंखौ जोंङो सोमना दोननानै उन गुनदै बेफोरबायदि देनांगोन आरो नोंथां जेब्ला बेैयो अन गन्दै दैया जोंना गुन्दै गुन्दै जोंङो देना लायो बै अन गुन्दैखौ जोंङो बै मोखना बिलाइ खान्थाल बिलाइ जोंङो देना लानाय गुन्दै गुन्दै जोंङो मिक्स खालामनानै बेखौ जोंङो लारु बायदि खालामना दोनो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोंङो मावख' बेबायदि खालामनाय जाया नोंथां बेनि उनाव जोंना जौ संनो जौ खालामनो थाखाय जोंना आरोबाव दंबावो जेरै जोंङो माइरं माइरं बायदि खायफा खायफाया माइरं एंखुरखौबो होनायखौ नुयो आरो खायफाया माइरं जेरै बायदिसिना माइरं बे फोरखौबो होनायखौ नुयो आरो नोंथां माइब्रा माइरं माथानि माइरं बेफोरखौ बेनि उनाव जोंना बेखौ जोङो ओंखामखौ माबायदि सङो बेबायदिनो बेखौबो संनानै जोङो बेखौ लाग्रोनांगोन लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोन जे जोङो प्लास्टिक नङाब्ला जोङो बायदिसिना गुवार ओ जोङो लाग्रा दोनग्रा बेफोराव जोङो बै ओंखामखौ ओंखाम संनानै खौ जोङो बेखौ बेयाव बहननानै दोननांगोन नोंथां दोनखांब्ला जोङो दोनखांबा जोङो बै लानाय जोंना बानायना दोननाय एमाव एमावखौ जोङो बेयाव ओ सेख्रुबनानै जोङो जमानो मिलायना लानांगोन आरो नोंथां मिलायना जों लाब्ला बेखौ जोङो गलायदेरनानै बिनि उनाव जोङो बैखौ बे खान्था खान्थायावनो जों बेखौ सोना दोनफिनो आरो नोंथां सोना दोननानै जों बेयाव दै दैखौ होना दोननांगोन जाहाथे बेयो मोजाङै ओ सेवनाय बादि जानानै बिनि रोसि ओंखारो आरो नोंथां जेब्ला बेखौ जोङो गोबाव सम जेरै सोरबाखौबा जोङो नुनो मोनो स्नि माहा दाइन माहा आंहा गोबावलागि‌ दोनो आरो नोंथां जेब्ला बे बेयाव लागै दोनो अब्ला बेनि रोसिया जोबोर गोदै आरो गुसु जायो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो दोनोब्ला जोंना जोबोर मोजां जायो नोंथां गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि जौ रोसिखौ जोङो लोंबोनायखौ नुदों आरो नोंथां बेफोरबायदि बेनि अनगायैबो बै जौ रोसिखौ जोङो लोंखांनायनि उनावबो जोङो बेखौ जोहौ गोरान हिसाबै जोङो बानायनायनि थाखाय जोङो बैयाव एमावखौ एसे खम बिबांनि होयो आरो अब्ला जोंना जौ बानायनो थाखायथ' जोङो जौ गोरान बानायनोब्ला जों एमावखौ बुरजा बिबांनि होयो आरो जौ आरो सि लोंनोबा जोङो एसे खम बिबांनि होयो बेनि उनाव जोङो जेब्ला जोङो जौ गोरान खौ बानायो अब्ला जोङो बैयाव जोंनो मोनथाम मोनथाम खान्था खान्थानि जोंनो गोनां आरो नोंथां गिबियाव जोंनासो जाबाय बै जौ बानायनाया जोंना जौ रोसि बानायनाया बेनि उनाव जोंना नैथि खान्था नैथि खान्थायाव जोंना नो खफ' ओंखारनाय जोंना पाइप बेयाव थाबाय आरो गोजौ खान्थायाव जोंना दै होनाय जाहाथे दैया गुदुं जाब्ला जों बै दैखौ गारनानै गुसु होफिननाय आरो नोंथां
औ नंगौ
बेफोरबायदिनो जों बेखौ मोजाङै गोदौ खफ' खालामबाय थानानै जोङो बे जेब्ला ओंखारो अब्ला जों बेखौ जौ गोरान हिसाबै लोंनाय जाया नोंथां बेफोरबायदिनो जोंना बायदि बायदि फोरबोफोराव जोङो जौफोरखौ लोंनायखौ नुयो जेरै बै सागुआंनो जा मागो दमासि बायदिसिना जोंना हाबा बे आमथिसुवा बायदियाव जोङो जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो बानायनाय जौ जौ बिदै जौ गोरान बायदिसिनाखौ जोङो लोंनायखौ नुयो आरो नोंथां नोंथाङाबो मा मा फोरबोआव बर' हारिया जौखौ बांसिन बिबाङै लोङो नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन जोंनियाथ' जेरै बैसागु मागोफोरावनो जौखौ गोबाङानो लोङो जेनेबा खाना आरो जोंनिया बेफोरो जोंनि फालिथाय फोरबो नालाय बेवहाय जोंनिया गासैबो रं रंजायो नालाय बेयावनो जोङो गासैबो जौ सेरेफोरखौ एफा एनै लोङो नङा होमबा आरो जोङो जौ से सेरेबखौ जेनेबा हायोब्ला एफा एनैखौनो लोंनांगौ मानो होनबा जोंनो नांगौनि बारा लोंबालायनो जों जोंनिया जेनेबा मा होनलाय बेखौ जोङो जा मा जादों बेफोरखौ हमना मोना गासैखौबो बावगारलाङो आरो जाहाथे जौ लोंनानै बिदिनो सोरबा सोरबि दुहुम दाखाल खालामफैयो आरो जोंनिया जेरै फुजा फाथालफोरावबो गोबां लाइमोनफोरानो जौ जौखौ लोंनानै गारिफोरखौ गोसा सालायनानै गोबां जिउ गोमालांनायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो जोङो हागौमानि जों जौखौ खमै लोंनांगौ आरो लोंनानै जोङो जोंनि देहाखौबो बेराम आजारनिफ्राय मोजाङै लाखिनांगौ आं बेखिनिखौनो बुंगोन जोंनिया दा समावाबो थौबाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां औ
औ दे
गोजोनथों नोंथां
गोजोनथों